हेलौ।
हेलौ
नोंथांङा खोनादों ना?
उम उम
अ आंनोहाय हानो थाखाय बिदिब्ला नोंथां दिनैहाय जोङो बर'फोरनि बाथोन जानायनि सायावहाय। सावरायनाय जासिगोन खोनादों ना नोंथाङा।
औ
औ। बर'फोराहाय बर'फोरनियावहाय जोंनियाव मानि सिगां समनिफ्रायनो मा बाथोन जानाय हुदयाहाय दङ। जेरै बर'फोरा नानि बाथोन खांख्राइनि बाथोन। उरावनि बाथोन फुदिनानि बाथोन दुन्दियानि बाथोन सामब्राम बिलाइ नि बाथोन सामब्राम गुफुर पियासनि बाथोन नाथाम बाथोन। बाथोन आलु बाथोन बेफोरखौ जानाय हिया बर'फोरनाव दं आरो।
औ।
बिदिब्ला नोंथाङा। ना बाथोनखौ जाफेरबाय ना।
औ
नोंथाङा ना बाथोनखौ माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै ए सेे
खोनाया
नोंथाङा ना बाथोननि सायाव एसे फोरमायनानै होग्रोदो नामा?
ना बा ना बाथोनखौथ' जोङो एवनानै देयो। आवनानै देयो।
हेल'।
बेनिफ्राय औ बेन खोनायाखै
औ न थाङा दे फोर
ना बाथोनखौ जों एवनानै देयो बानलु होनानै संख्रि होनानै स सावनानैबो देयो।
बि नोंथां आं बुंनोसै। ङो हो हो जोङो मा नाखाय एनाय जों नुनो मोनो बेवहाय आरो